थां हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा सम दंना?
औ औ नोंथां सम दं
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा जुदि दसे सम होनो हा योब्ला नोंथांजों दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
अ नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथां आयदाखौनो लानाय जादों। आमथि फोरबो आमथिसुवा फोरबोनि सायाव माने जों एसे सावरायगोन आरो नोंथां नोंथाङाबो जा मोनथि गौ बा नोंनि फारसेनिफ्राय जा हायो बेखौ माने फोरमायब्लानो जाबाय आरो मोनथि बेखौ सोंना लाबानो जाबाय आरो आंबो आंनि फारसेनि ओमफ्राय जा मोनथिगौ बेखौ माने नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै नोंथां
औ नोंथां दे नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै
औ औ बिदिब्ला आङो जागायग्रोनोसै नोंथां
औ औ नोंथां जागायदो
आमथिसुवा होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो नङा होनब्ला जाय माने फिथाइ सामथनि फोरबो बा आबादजों सोन्दो। थानाय फोरबो मोनसे बेयो आमथिसुवाया आमथिसुवाया माने आसार दानावबा जायो आरो नोंथां आसार दानाव आमथिसुवाखौ फालिनाय जायो बिदिनो आमथिसुवा जायोब्लाथाय जोङो फोथाराव हाबनो मोना दुब्लियाव हाबनो मोना बिदि बिदिनो खदाल जावनो मोना हालेवनो मोना बिदि खालाम बिदि जायो आरो नोंथां नेम दङ बिदिना जेनेबा दुब्लियाव हाबोब्ला लाय बिदिनो खोथिया फुयोब्ला माइ गायोब्ला बा हालेवोबाथाय जोंना मा सुवा जायो बा सुवा नाङो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो नोंथांना
औ औ नोंथां बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना फालिबोनाय
नो फालिबोनाय बेखौ मान जोङ दासिमबो फालिगासिनो आरो इयुनावबो फालिलांगोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिनो आमथिसुवायावथ' जोङो गुबैयै फिथाइ सामथाइनि फुजा होयो बेवहाय माने खान्थाल थाइजौ आनारस बा रैमालि जायखौ बुङो बिदिनो गोबां बोथोरनि फिथाइ जायखौ थाइजौ खान्थाल बेफोरथ' थाखिआनो नाथाय गोदोनि समाव माने जोंनि सुबुंफोरा फोथायोमोन जे आमथिसुवा फोरबोआ फैय अब्ला माने बेवहाय फुजा हो फिथाइ सामथाइनि फुजा होखाङाब्लाथाय जोङो मा थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथखौ माने मोनजाया होननानै औ साननाय जायोमोन। नाथायथ' बेफोरखौथ' जों दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुनो थांलियाना नोंथां।
औ औ नोंथां। आमथिसुवानि आगोलावनो फिथाइ सामथायाइखौ जाग्रोनाय जायो।
जाग्रोनाय जायो माने फुजानि थाखायल'सो थानाय जायो आरो नोंथां दानि दिनाव नाथाय गोदोनि समाव जोङो। आबै आबौमोननि दिनावथ' गोबां फोथायोमोन। बेफोरखौ माने आमथिसुवा सफैयागौ मानि फुजा होखाङागौ मानि जोङो माने जानाय जायामोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
थिक बिदिनो
बेफोरबायदिनो नोंथां आमथिसुवाखौ औ खै दिनालागै फालिनाय जायो?
औ औ औ बेखौथ'। गुबुन गुबुन गुबुन गामियावहाय गुबुन गुबुन नेमै फालिनाय जायो नोंथां। दा जोंनिथिंजाय माने बेखौ स्नि सान फालिनाय जायो नोंथां। स्नि सानसिमहालागै माने जेब्लानोखि नांगोन ना अब्लानि बे दिनखालिनि ओमफ्राय माने जोङो स्नि सानालागै फोथाराव हाबा। हालेवा खोथिया फुवा बा माइ गाया खदाल जावा बेफोरबायदिखौ माने खालामनाय जायो आरो नोंथां
औ औ।
जेब्लानाखि स्नि सान बारगोन स्नि सान बारनानै जेब्लानाखि फुजा होगोन अब्लाथाय माने फुजा होनायाव बिदिनो थाइजौ खान्थाल रैमालि माने जेसेबांखिनि फिथाइ सामथाइ दङ बेफोरखौ बे फुजायाव होजोब फबनाय जायो बे फुजाखौ होनानै बिदिनो फुजा खालामनाय जायो खालामनानै बिदिनो आमथि सुवा जिथ' सुवा नांनाय होनो। ना बेखौ माने होस गामियाव मोनसे फुजा होनानै बिदिनो दो गारनाय नेमखान्थि बो दङ जोंहा बर'फोरा बेखौ माने दो गारनानै बिदिनो नानै माने खालामो आरो नोंथां गामियाव माने न'खर न'खर गासि खौबो दै सारो जेब्लानाखि आमथिसुवाया बायो अब्लासो बिनि अखानायैनिफ्राय माने फुजा होखांनायनि अखानायैनि। ओमफ्रायसो जोङो मा होनो फोथाराव माइ गायनो हायोबा हालेवनो हायो होननानै जों नोंथां नंगौना नोंथां?
औ औ नोंथां
औ नोंथां मोनिथिंजाय आमथिसुवा फोरबोआव मा मा फिथाइ सामथाइफोरखौ माने फुजायाव होनाय जायो
औ आं गासिखौबो मिथिजोबाब्लाबो जा मि थिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै
औ औ नोंथां जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायना हो
जोंनिथिंबो आमथिसुवाखौ स्नि सान बा बेफोरबायदिनो सानबा बेफोरबायदिहालागै फालिनाय जायो।
औ औ।
जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो आमथिसुवायाव फोथाराव हाबनोमोन। मोना खदाल जावनो मोना खोथिया फुनो मोना बेफोरबायदि बेफोरबायदि आरोना बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो सानबाबा बे स्नि साननि उनाव गामियाव जयैनो फुजा होनाय जायो।
फुजा होनाय जायो गामिनि
औ न'खर न'खर। न'खर न'खर दोगारनाय नेमखान्थिजों थारस्रांनानै।
औ औ न'खर न'खर माने गामियाव फुजा होखांनानै बिदि बिदिनो न'खर न'खर जि जोम सुनानै दोगारस्रांनाय जायोना नोंथां
अ अ बिनि उनाव औ न'खरखौ थारखांनाय बेनि उनाव जयैनो गामिनि फुजायाव ओंखारलांनाय जायो।
औ औ बिदिनो जयै फिथाइ सामथाय औ बायदिसिना फिथाइ साम थाइ थाइजौ खान्थाल आनारस औ। बेफोरखौ माने जयै औ जयै बोथोरनि फुजा हिसाबै जानाय जायो आरो औ जा बोथोराव जेसेबां गोबांखिनि फिथाइ मोनो बेखौ जानाय जायो नोंथां।
बेफोर जोंनिथिंबो बेफोरबायदियैनो खुङो नोंथां।
आमथिसुवाखौथ' जोङो बिदिनो आबादजों सोमोन्दो थानाय होननानै खुंनाय जायो बे बेवहाय माने बे माने मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानायल' नङा बेयो माने आमथिसुवाया नोंथाङाथ' खोनादोंना गुवाहाटि कामाख्या मन्दिराव जे आम्बुुबास मेला होननाय मोनसे दा जाबाय दङ? आम्बुुबासि मेला जाय गुवाहाटि कामाय्खायाव जायो।
अब्ला एसे फोरमायना होनायसाय?
औ बेयो माने बेयो माने मोन मोनसे जारिमिन दङ आरो नोंथां बे माने ओ आमथिसुवा जाब्ला माने आम्बुुबासि मेलायाबो माने जायो आरोना आमथिसुवानि जोबथि सानखालि निफ्राय जायो बेवहाय माने गोबां जायगानि सुबुंफोरानो गोबां गुबुन गुबुन हादरनि जोंनि हादरनिल' नङा। गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरानो माने बेवहाय बेरायनो फैयो। फुजा होनो फैयो मा कामाख्याखौ माने ओ खुलुमनानै बोर लानो फैयो आरो बिदि
औ नोंथां।
कामाख्याआ गुवाहाटियाव दङ जोंनि आसामनि बिबो माने कामाख्या मन दिरा बोरै जानाय होनोब्लाथ' बे मोनसे जारिमिन दोङो नोंथां। जिहेथु ओ सिबनि बिसि पार्तिनि देहा देहा थै जेनेबा बिनि देहाया बेवहाय गलांनायनि थाखाय माने बिनि बेवहायल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव जेराव माने बिनि देहाया गलांदोंमोन बा गोलै बेवहाय माने गोबां मन्दिर लुनाय जादों नोंथां बेखौ थ' नोंथाङाबो मिथिखागौ बिदिनो बेवहायबो माने बेनि मोनसे देहाया देहानि अंग बा मोनसे बे देहाया माने बेवहाय गोलैलांदोंमोन आरो बेवहायनो मा माने बेखौ कामाख्या मुङै माने मन्दिरखौ लुनाय जादोंमोन। बेखौनो माने जों दा फुजियो एबा बेवहाय फुजा होनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
आरो बेवहाय माने आम्बुबासि मेलायाथ' दा जेनेबा आमथिसुवायाव जायो बेवहाय माने गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेरायनो फैयो। दावबायनो फैयो जोंनि बर' सुबुंफोराबो थाङो। गुबुन हारिनि जेरै नेपालि ओ बाङालि आदिबासि गोबां रोखोमनि गासैबो सुबुङानो थाङो आरो बेवहाय माने बेफोरबो जों लोगोसे माने बेहाय गोबां गावबा गावनि मोसानाय रं जानाय रोजाबनाय मेथाइ खननाय बायदिसिना माने निजा निजा हारिनि मोनसे माने रंजानाय थायो आरो नोंथां बेवहाय आरो बे कामाय लामाफोराव माने गोबां बिबायारिफोर बा उम बिमा बिफा गैजायि जायखौ बुङो मावरिया गथ'। बिसोर माने बेसोर माने बेवहाय माने जनानै थायो आरो नोंथां आरो माने बिसोरो जना थानायनि गुबै जाहोनानो जादों माने बिसोरो बेवहाय थानानै ओ जे बे कामाख्या मन्दिरावहाय गुबुन गुबुन सुबुंफोर फैयोना गुबुन गुबुन हादरनि बेवहाय माने एसे एनै ओ जानो थाखाय माबा मोनसे मोनगौबा बिदि सान माने माने गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय जिरायनानै। थायो आरो नोंथां बिदिनो बिसोरो जाय जाय हा हायो बिसोरो एसे एनै दान होयो आरो जानो थाखाय मुवा बेसाद होलाङो। बिदिनो बिसोरो ओ गोबां सुबुंफोरा माने बेवहाय थायो। आरो बेवहाय गोबां पणडित जायखौ बुङो बिसोरबो थायो नोंथां।।
औ दैथा
औ बिदिनो बेखौ माने आम्बबासि मेलाखौ माने आमथि। सुवा फोरबो जों माने लोब्बा लाखिनानै बेखौ माने खालामनाय जायो आरो नोंथां‌। बेबो माने आसार आसार दानावनो जायो जिहेथु आमथिसुवाया आसाराव जायो। नालाय औ बिदिनो जेब्ला आमथिसुवा फोरबोआ जोबो अब्लानिफ्रायसोथ जोङो माइ आबादाव बा दुब्लि फोथाराव हाबफिन मोननाय जायोना नोंथां नाथाय। गोदोनि समावथ जोङो आमथिसुवा जायैनि सिगाङाव माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोना
औ नुनो मोनामोन।
औ आमथिसुवाया जेठ औ औ आमथिसुवानि आगोल आगोल जोबजोबनाय खौ जों नुनो मोनो आबादा मावखांनायखौ जों नुनो मोनो खायसे खायसे आमथि सुवानि आगोलावनो माइ गायखाङो बा हाल जांख्रा जायखौ बुङो
औ
माने गायखांजोबनानै बिदिनो दानि दिनावथ बोथोराबो थिग नंला नालाय बोथोरनि थाखाय माने समखौ माने ओरैनो एंगारनो हाया बोथोर मोजांनि थाखाय माने बोथोरखौ नायनानै ओ सम मिलायनाय आरो असु ओ मा होनो? गावबा गावनि असुबिदाखौ नायनानै माने बेखौ बिदिनो आगोलावबो माइखौ गायग्रोनाय जायो नाथाय गोदोनि समावथ जोङो आमथिसुवाखौ नेथारनानै बा बेखौ फालिनानै बारहोहर हरनानै आमथिसुवाखौ जेब्लानोखि बारहोहरो अब्लासो जोङो माने बांसिनानो आबादखौ मावनाय जायोमोन बा माइखौ गायनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिनो जोंनि सुबुंफोराथ गोबां माइ आबाद मावनाय जायो बे माइ आबादनि गेजेरावनो माने बांसिनानो बिदिनो गोथौ हा जायनिया दै थायो। बे हायाव माने बांसिनानो रनजित माइखौ गायनाय जायोना नों? थां आरो बेनि अनग गायैबो जोसा माइब्रा बेफोर माइखौ गायनाय जायो।
औ नोंथां औ